औ खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दोङो नोंथां।
आं बेदर संबाय दंमोन दायो।
औ औ एव नोंथां। जों आं मोनसे खोथा सावरायनो थाखाय सो हरदोंमोन सावरायजागोन नामा नोंथां।
औ सावरायजागोन दे बुंलाय
औ आं नोंथांजों दावबायनायखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां औ नोंथाङा जानो हागौ दावबायनानै मोजां। जां मोनो नङा होनबा नोंथां। थां
नंगौ बेथ' दावबायनायाथ' गासैबो सुबुंनि गोसोआवहाय थाखायो। बा गासैबो लुबैयो दावबायनो
औ नोंथाङा औ नोंथाङा माबायदि दावबाय? बेखौ माबे माबे जायगायाव दावबायखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ आङो जोंनि हादोरसा आसामनि दाब दाब जिल्लाफ्राव आं दावबायबाय
औ औ
मोननैसो जिल्ला दावबायनो दंबावो आं बेफोरखौबो दावबायगोन होननानै आं सानदों इयुनावहाय दाथ' आं आं दावबायै जायगा होनना बुंदोंबा आसामनि जिल्लाफोरनि मादाव ओरै जोंनि खोला खोला आसाम जेरै सिलसर करिंमगन्ज हाइलाकान्दि
औ औ औ
आसाम हादोरसायारि सरकारा बा आसाम हादोर आसाम सरकारा करिमगन्जनि नाम मुंखौ सो सोलायनानै लायो जिल्ला होनना बुंबाय दोनबाय बेफोर जिल्ला बे जिल्ला मोनथामखौ आं दासिमबो दावबायनो मोनाखै बा आं खाबु मोनाखै नाथाय आङो आसामनि गासैबो जिल्लाफोरावनो दावबायबाय आङो
औ नोंथाङा बे दावबायनो थांनायाव लोगोफोरजों दावबायदों ना न निफोरजों जों दावबायदों नोंथां?
बांसिन दावबायनायाव लोगोफोरजों दावबायदों ।
औ औ औ नोंथाङा बे दावबायनो थांनायाव माजों दावबायनो थाङो जेन'बा न'नि जेन'बा गारि, बाइक
आं दावबायनायावथ' जों गारिजों थांदोंमोन ओ खबब्रै साखा गोनां गारिजों औ जों ज'यै थांदोंमोन गोबांथारमोन जोङो ज'है माने ओ एसे बुरजा मानसि थांबा दावबायनो
औ औ नोंथाङा उम दावबायनानै माबायदि मोनो गोसोफोरखौ नोंथां
गोसोखौ मोजां मोनो ओ सुख सानथि मोनलायलायो मोनसे जिथु जों खर' जोंनि गोसोआव एसे दुखु थानाय बा टेनसन थानायफ्रा खारो दावबायबा मानिया मोजां मोनो गोदान गोदान जायगाजों ओ गोदान गोदान जायगानि आबहावा बा बोथोर नङाबा बिनि बे जायगानि समायना मिथिंगाया बे महरफोरखौ नुनानै जोंनि गोसो आ गोजोनग्लायनाय जा मोनो बेबायदिनो जों बै जायगानि जाय जायगायाव नोंथाङा दावबायदों बै जायगानि मानसिफोरनि आखु आ खल आखुफोरखौ बा बिथांमोननि आलासि सोंनाय बेफोरखौ मोन थिनानै जों मो जां मोनो
औ बेनिफ्राय नोंथां नोंथाङा जे गुबुन गुबुन जाय गायाव बेरायहैबाय? औ औ बे बेरायनानै नोंथाङा बेसे बिसोरनि ओनसोलनि ओ थासारिफोरजों जोंनि थासारिफोरजों माबाफोर गोरोबनायखौ नुनो मोन दों नामा नोंथाङा?
औ ओ जोंनि जेरै जोंनि आसाम हादोरसानि थासारि आरो खाथियैनो नांजाबानानै थानाय जोंनि ओ अरुणाचल प्रदेशनि मानसिफोर जोंथ' एसे आ जोंनि हारि बा जों ट्राइबेल हिसाबै जों बर' हारि आरो उरना चोलनि गासैबो ट्राइबेल मानसि बिथांमोन आबो ओ जों गोबां मिलायनाय दं। गोरोबलायनाय दङ औ जानाय जानायावनो जा बा आसार खान्थियावनो जा दामग्रा देग्रा आइजें औ बिथांमोननि जानोय गुबैयै जाहोनानो जाबाय गुबैयै जोंनि जानाय आरो बिथांमोननि जानाया गोबाङानो मिलायो जोंजों।
औ नंगौ नोंथां।
नामफोरा बा मुंफोरा आलदा आलदा।
औ औ उम
थांनो मोनसे माव बिदांथि बा एगजामपोल होनो सानदों औ जों जे नाफाम जायो
औ औ नोंथां।
औ बे नाफाम नाफामखौ ओ अरुणाचलनि गाल' नङाबा आदिफ्राबो जायो। नाफाम बानायनानै नाथा बिथांमोननि नामा आलदा
औ औ
औ आलदा नाम ना बुङो आंहा गोसोआव फैयाखै नामखौ मुंखौ औ नोंगौ आं बिनि मावबिदां थि होनिस जेरै जोंनि बर'फ्रा नाफाम जायो बेबायदि जोंनि हादोरसायावनो आ साम हादोरसायाव थानाय मोनसे हारि ओ मिसिं होनना बुङो जायखौ मिस सिं हारिफ्राबो बेखौ नाफामखौ जायो नाथ थाइ बिथांमोननि मुङा आलदा मुङा जाहैबाय बिथांमोनना नामसिम होनना बुङो। बिथांमोना बे नाफामखौ औ नाथाय जोंनि बानायनाय प्रसेस आरो बिथांमोननि बानायनाय प्रसेस एसे आलदा जानो हागौ नाथाय टेस्टआ बा गोथाव जानो एखेयानो गोरोबलायो आरो जों जों
औ ओमफाय नों नोंथाङा बिदिनो लोगोफोरजों बबाफोर जायगाफोराव ओरैनो लावखार ओंखाम जाहैफेरबाय नामा नोंथां?
औ जाहैदों आं लावखार ओंखामबो आं गोदो बोसोरनै बोसोरथामसो सिगाङावहा आं आसामनि बाहेरायाव आवसो थायोमोन।
औ औ
आं बेयावनो फरायदोंमोन। ओ खाथिनिनो जोंनि मेघालय शिलंआव थायोमोन आङो। औ बेयाव जों बर' हारिनि जेसेबां फरायसुला फराय ओ फरायसुलिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोर दङ बे बिथांजों ज' जानानै जोंनि ओ जोंनि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय जोङो। बर'फोरनिफ्राय ज' जानानै जों फैसाफोर खांलायना जोङो लावखार ओंखाम जाहैयोमोन बोसोराव
औ औ नोंथाङा बे लोगोफोरजों लावखार ओंखाम जानायाव जेन'बा गोसोफोरखौ जोबोद माबायदि मोनो मोजां मोनो गाज्रि मोनो बिदि
औ गासैबो मानसि सिफोरखौ बा जोंनि लोगोफोरखौ जों बेहाय जयै लोगो मोनो खेबसेयावनो गेट टुगेदार होननाय बायदि जायो औ बेहाय जों बायदिसिना बाथ्रा सावरायलायो। बायदिसिना जों रंजालायो जेरै जों गान खननाय बा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय खामनानै जों एसे लावखार ओंखाम जायो बेदरफोर लांना बा जानानै बेबायदि जों गासैजोंबो जों मोजां सिनाखि बा माथो होलायनाय रायलायलायनाय जायो जों गोबां मोजां एक्सपिरियेन्स
औ बेनिफ्राय नोंथां जोंथ' नुनो मोनो जेनेबा गोदान बोसोराव जों बबेबा बबेबि जायगाफोराव थांनानै लावखार ओंखाम जायो बेबायदिनो नोंथाङाबो गोदान बोसोराव ओ बहाबा बहाबा जायगाफोराव बेराय है
औ औ नोंथां ओ गोदान बोसोर होनबा जाहैबाय जोंनि इंराजि केलेन्डार नि से जानुवारि बिथांखिखौ गोदान बोसोर होनना जों मानियो नाथाय जोंनि आसामनि बा जोंनि भारत हादरनि ओ जोंनि बर' हारिनि केलेन्डारावहाय जोंनि गोदान बोसोरा बैसागुसो बैसागुयासो गोदान बोसोर नाथाय गासैबो बुहुमावनो ओ बे इंराजि केलेन्डारखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो दायो जों गोद गोदान बोसोर होनबा जों ओ जानुवारि मासनि जानुवारि दाननि से से बिथांखिखौ जों दान बोसोर होननानै मख'नाय जायो ओ बेबायदिनो गोदान बोसोर बा बिनि सिगां जाय जों दिसेम्बर मा दाननि थामजिसे अक्ट खालि बे औ लास दिसेम्बरावबो जों बे गावहाबो जों ओ लावखार ओंखाम बा बिदि पार्टि लोगोफोरजों ज' जालाय जानाय जायो मालाबा मालाबा बोसोराव जाय बोसोराव जों ओ थामजिसे अक्ट'खालि थामजिसे दिडिसेम्बर अक्ट' खालि जों जानाय जाया अब्लानिया जों जानुवारि दाननि से थारिखआव जोङो लावखार ओंखाम जानो थांनाय जायो आं दाबो गोसोआव दं। सिगाङाव आगोलाव जोंनि लोगोफोरजों जों ज'है रां रुफा खांलाय नानै जों आ उदालगुरि जिल्लायाव थानाय
औ औ
बुंनाय जायो बे लावखार ओंखाम जाय जाग्रा जायगाखौ औ अदालु गुरि ओरै आसाम जाहैबाय आसाम अरुनाचल प्रदेश आरो भुटान हादोर बे मोनथाम हादोरसानि जायगानि बे मोन मोनसे जायगा ट्राइ जांसान होनना बुंनाय
उम नोंथाङा ओ थिग बेबायदिनो उननि समावबो गोबां जायगाफोर बेरायगोन होननानै नो सानदों नामा नोंथां?
औ दा जों बेरायनो बेरायनो हाथ थ'वा दायो एसे रां रुफानिबो एसे खोथा थायो नंगौ नंगौ आंथ' सानदों दा जों रां रुफा खामायनानै इस हायो जों बोसोराव खेबनै खेबथामजों बेरायनांगौ।
औ औ माने बिदिनो बेरायनाय बुङोब्लाथ' जों न'आव थानानै जेन'बा जोंनिया दुखु-दाहा जायोब्लाबो जों बबा मोन जायगायाव बेरायनो थांब्ला लोगोफोरजों गोसो गोरबोआव जोबोद स्रां मोनो। नङा होनोबा? नोंथां आरो जोंदा न'आव ओंखाम बोथ सो जानायनि ओ अनगायैबो जों लोगोफोरजों थांनानै लावखार ओंखाम जाहैयोब्ला जोंनिया एसेब्लाबो खबसेब्लाबो बो ओंखाम बारा हाबो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ गोदान गोदान मानसि लोगो मोनो आरो ज'है बेराय रावबो मोजां नलेज बा गियानबो मोनो।
औ नंगौ नोंथां औ जोंबो औ जोंबो बिब्दिनो लोगोफोरजों ओ लावखार ओंखाम जायो। बोसोर गोदानाव बिब्दिनो जोंबो दाब दाब जायगायाव गिदिंनानै ओ गिदिंनो मोनदों आरो गिदिंना मोजां मोनो। मानोना बबेबा ओम जायगाफोराव ओरैबायदि मोजां नोंथां माने बिनि दैमाजों बेनि जेनेबा सोम हाजोजों अनथाइजों जेनेबा बिनि बार बारनायफोरजों जों गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नों थां
नोंथाङा मा जायगा बेरायना मोजां मोनो हाजोआव बेरायना मोजां मोनो ना। बिनो आ समान हायै जायगाफोव बेरायना मोजां मोनो।
औ आं बुंनो थाङोब्लाथ' नों ओं जेराव दैमा दैसा दं। जेराव हाजो-हाला दं बेफोर जायगायाव थांनानै बेरायनानै बांसिन मोजां मोनो नोंथां। औ
आरो नोंथाङा हाजो हाजो ज ओनसोलखौाव थांफ्लांबाय नामा मालाबा?
आंथ' बिदि बारा थाङाखै जेनेबा हाजो खाथि खाथि सेर सेर बिदिनो बेरायनो मोनफैबाय आरो नोंथां।
मालाबा खाबु सुबिदाफोर मोनो। मोनबाथां ओ हाजो ओनसोलाव बेरायनो मोजां जोबोद मोजां हाजो ओनसोल फ्राव जोबोद मोजां गोग्गो बार मोनजागोन। गोग्गो दैैमु मोनो आरो आबहावा बारहावाफ्रावबो जोबोद मोजां मोजां मानसिफ्राबो जोबोद मोजां बिदि नङा जे हा हाजोनि मानसियाल' मोजां हायेननि मानसिफ्राबो मोजां गासैबो मोजां नोंगौ।
जोङो हाज बो जेनेबा दैमा सेर सेेर जेनेबा हाजो थानाय दै बोहैनाय बिदि जायगाफोराव थांब्ला जेनेबा दुखु दाहा टेनसन जाबा बेफोर जायगाफोराव बेरायनो थांबा गोसो जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ। नोंथाङा सैथो बाथ्रा खौनो बुंदों।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होम
नोंगौ जाबो जों समा एसे एसे जाबोदों समाथ' बांलांबाय थाखायो औ बारज्लांनांगौ समखौ बेबायदिनो नोंथाङा बो इयुनाव मोजां जायगा दाब दाब जायगा बेरायगोन होननानै आं आसा खालामो औ बे फोरनि थाखायबो एस से रांखावरिफोरखौ खामायना लाबा मोजां दा जोंना रांखावरिनि थाखायनो जों मोजां मोजां समायना समायना जायगाफोरखौ जों बेरायनो मोना। जेरै नोंथाङा आंनि मथेबा आं साननाय मथेबा नों थाङा ओरै खोला भारत फोरावबो थांनानै लै थो लैथोमाफोरखौ नायहै बा मोजां। जेरै बंगब ओ बंगस बंग लै थो आरो आरब लैथो बा भारत लैथोमा बेफोर जायगाखौ बेफोरनि जायगायाव थांनानै बेरायबा मोजां जेरै जेरै केरेला हादोरसायाव जों कन्याकुमारि होनना बुंनाय जायो
औ औ
गायावहा थांबा नोंथाङा ओ भारत लैथोमाखौ नुनो मोनगोन बा आरब आरब लैथो खौ नुनो मोनगोन आरो बेजोंनो औ बिष होनना बुङो जुदिबा बाला थायो औ बेबायदिनो गवा थांबा अब्लानिया नोंथाङा ओ आरब लैथोखौ नुनो मोनगोन
औ औ औ
मुम्बाइआवबो मुम्बाइआव थांबाबो आरब लैथोखौ नुनो मोनगोन
औ उम बिदिब्ला नोंथांजों आङो दावबायनायनि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां
नंगौ नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय आं आसा खालामो नोंथाङा इयुनाव आरो जायगा बेराय
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा जोंनिया समाबो जानानै फैबाय औ औ नोंथां गोजोन्थों